नोंथां दे जोहा बर'नि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
उम गाननाय जोमनायनि न'?
औ औ नोंथां ओरैनो बर'फ्राथ' मा मा दु ओ मा मा गानोमोनलाय नोंथां?
बर'फ्रा ओ ओरैनो नो गाव आखाइजों दानायाथ'
औ औ।
उम गामसा जाबाय
औ
र'ननाइ
औ।
ख'ना
औ।
ओमफ्राय दख'नायाबो मोननै दं नामा?
जानो नोंथां दं खोमा औ।
बै मोनसे खौ अग्रं दख'ना होनोमोन नामा? औ जलंगा मोनसे जलंगा दंना औ उम। ओरैनोथ' गुदिया बै माबायानो अग्रंआनोमोन ना?
औ औ औ ओरैनो बेफोरखौ आखाइजोंनो दानाय जायोमोन नामा?
औ औ उम।
ओ आर'नाइ गस्लाखौबोथ' बे-बेजोंनो बानायोमोन ना?
औ औ उम आखाइजोंनो बानायोदा।
ओरैनो नोंथांङा ओ जिखौ मारै दख'नाखौ मारै दायो दख'नानि आगरफोरखौ मिथिगौ नामा?
औ दख'नानि आगराथ' हाजो हाजो आगर ओमफ्राय फारौ मेगन ओम फ्राय
दावस्रि मोख्रेब ना ओनोमोनलाय?
आ हा आ दाउसा दाउसा मोख्रेब।
औ दाउसा मोख्रेब।
उम ओमफ्राय दानायनि आगजुफ्रा आगजु फ्रा जाबाय फार्स्टआव सोंग्रोनांगौ जायोना?
औ औ
उम।
खुननांगौ जों बर'फ्रा इन्न्दीजोंबो बानायोमोन नामा
औ औ औ उम इन्दि इन्दि इन्दि।
उम।
बेसो आरो बेसेना बेसे बेसेना बाराबाव ना?
औ औ औ।
उम
दख'नाखौ आइजो माहारिफ्रा गानोमोन्ना नोंथां बर' आइजोफ्रा दख'नाखौ आरो गामसाखौ बर' सें मा हौवाफ्रा गानोमोन ना आरो आर'नाइखौथ' आइजोफ्राबो लायो ओमफ्राय हौवाफ्राबो लायोमोन नामा फालि हिसाबै? उम आरो बेजों लोगोसे ओरै हौवाफोरना आर'नाइ गस्ला थाबाय।
औ औ उम आर'नाइ गस्ला ओरैनो दानायावथ' फासाव सोंग्रोनांगौ।
उम उम। ओरैनो नोंथांङा बे दाग्राफोरनि माखासे आगजुफोरनि नाम मिथिगौ नामा?
सोंनानै थाराव बहायसिगोन।
औ
ओमफ्रा थारजों लोगोसे माखु नांगोन। ओमफ्राय बै फार्स माबानायाव सोरगिया सोरगिनांगोन ना फुननायाव। बै गिदिंग्राया औ जथर जथर नांगोन आ जथर औ उम ओमफ्राय मुस्रा मुस्रा नांगोन ना
औ
मुस्रा नांगोन ओमफ्राय गान्दै नांगोन
औ
ओमफ्राय बै माबाखौ मा होनोमोनलाय ब्रा बै लहानि मोनसे ओरैजाय होयोमोन ना।
मामोन बिबा आंबो बारा गोसोआव गैला नोंथां
बै माबा लहानि फिसा फिसा दालाय बेजोंनो बोआबा र बिखौ बिनि नामा बोरैबा मोनलै
हो बेखौबो बारा मोनसे
ओमफ्राय सालखुन्था थंब्रै गायनांगोन होम
गामसाखौबो बे एखे जायगायावनो बानायोमोन नामा नोंथां बे दख'ना दानाय जायगायावनो आरो बै आर'नाइखौबो ना औ आर'नाइ आवथ' आर'नाइनि आगरफोर आगरफोरखौ मोनथियो नोंथाङा।
आगर आं बेखौ मोजां मिथियालै आं
हाजो आगर बा बांसिन जायोखोमा नोंथांबाव आर'नाइआव औ। बेथ' कालाराबो गोबां रोखोमनि थाबाय।
औ औ कालाराथ' बेलेग रोखोम औ। नाथाय हाजो आगरखौल'सो बांसिन नुयो माथो बेयाव।
औ बेयावल' बेखौ बावल' बांसिन नुयो।
होम।
गाबफ्राथ' अनेक रोखोमनि दंसै। बिना ओ आर'नाइ फालिया। ओरै गोजा थाबाय गोथां थाबाय गोमो थाबाय गुफुर थाबाय गोसोम।
गुफुर थाबाय औ।
दख'नायाबोथ' अनेक गाबनि जायोना नोंथां गामसायाबो।
ओम
आरो माथो बेफोरो बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि लिस्टआव गोलैबाय नोंथां खोनानाय बायदि।
बबेयो?
ओ दख'ना जेरै आर'नाइ गामसा दोरोङारि। गाननाय जोमनाय जाबाय नामा बर'फोरनि। आर'नाइ गस्लाखौ बांसिन इन्दि खुन्दुंजों ओ लुयोनो। इन्दि खुन्दुंनि जिआ। थेवबो आथिखालाव मा होनोमोनलाय बाजारफ्राव मोननायफ्रा
ओरैनो बेसे औ औ बे खुन्दुंनि बेसेननि लानानै बेसेन आरो बेसेना बै माबानिया एसे बारा जागोन।
औ
बे ओरैनो खुन्दुंनियाथ' एसे खम जाखागोन। आरो बैयो गाननोबो मोजांना थान्दाबो जायो।
औ गामसाखौबो आथिखालाव माथो आगर गोनां। ओ बिदिनो आगर गैयि नसै नोंथाङा माथो ओम। जेरै बे आर'नाइ थानाय गामसा मोनलायबावोना। आरो बेजों माखासे ओरैनो ओम गामसा ।
ओम बो माबायोना बानायो औ औ।
आरो दख'नायाबो अनेक रोखोमनि आगर नुयोना दख'नायावबो। माथो आथिखालाव दख'नानि मुं होयै होयै। खोनायाखैनो मा होनदों नोंथां?
बांसिन बै माबाखौ गामसाखौ ओ प्लेन बासो आं मोजां नुयो ओमफ्राय बै बिजौआवल' आर'नाइफोर थानाय बेफ
औ औ आथिखालाव बांसिन बेखौनो गान सिगनायालाय ओम।
बै बेलेग औ औ माइदि होलायोथ' ओम। गुबुन गुबुन बै फाख्रा सिखरा बा बारा मोजां नो नो नागिरालाय बेलेक बेलेक गुबुन गुबुन। जेनेबा गोजा गोथां बेबायदि मोनथाम गाहाम होयोबा।
औ
माबाखौ बारा समायनाय नुवा गामसाखौ।
ओम माथो आथिखालावबो दख'ना ओरै मुंलायै मुंलायै ओ अनेक फालांगि खालाम। नो सुबुंफ्रा जेरै ओम। बारदै सिख्ला बिबारनो ओम बिथिनि मुं लायै लायै औ औ औ।
नामफ्रा बेलेग बेलेग जादो ओंखारबोबावबायसो औ
बिबार ब्रेन नो बारै सिख्लानो माथो बिनि बेसेनाबो जोबोर बुरजा बुर जा नोंथां
जागोनदां
ब्रैजि गाहाम दं माथो नै थामजि रां ब्रैजि रोजा थाम थामजि रोजा
ओम
आथिखालसोहैबाय
ओम आरो दानिया बांसिनथ' माबा मेचिननिसो नुनो थाङो दायो
औ आखायजों दानायानो बारा गैला ओम खालि मेचिन बाहायनाय
औ
उइबिं खुलिनानै
औ औ ओम नाथाय नाथाय औ नाथायबा एसे गोबा जायो नामाथाय गोबा जायो मेचिनजों दानाया
गोदोनि आबै आबौमोननि समावसो एकदम आखाइजों दानायनैै आखाइजोंनो एरोमोन ना खोना आनो मोन्दों माथो बे आर'नाइ फालिफोरखौ गोदोनि बे आबै आबौमोनहा जेब्ला गाव गावनि हौवाफोरा दावहायाव थांनो नागिरो अब्ला हरसे दानानै हरसेनो सोंनानै ओ बायना हरो होनना खोनादोंमोन आङो ओम ओमफ्राय बेफोरजोंनो बेफोरखौ बिदिया जाफुंबाथाय दावहायाव देरहासार जानो हायो होननाय खोनादोंमोन नोंगौ नांथां नाथाय दा ओम नाथाय दा गैलाना बेखौ बारा नुनो मोनला ला
औ
बे माखासे दाबो गामि गफायाव आखाइजों दायो थ दखनाफोरखौ ना नोंथां गामसाफोरखौ आर'नाइफोरखौ ओम औ खमायलांबाय हिसानसालिफोरखौनो नुुला माथो आजि आथिखालाव दानि ओम ओम गोदो गावबागाव गावबागाव न'आवनो इसानसालि थायोमोन दा नाथाय गैलाना आरो आथिखालनि लाइमोन सिख्लाफ्राबो बारा दानाय लुनायाव आखा फाखा नोंला माथो गोदोनि जों हालाना
दानिया
ओम ओम औ औ ओम गुबुन हारिफ्रासो एकदम बाहागो लोगो लाजोबबायना
औ औ
सेबायोसो मोनसोरो बर'नि गाननाय जोमनायखौ ना बिदि दोरोङारि मुं मोनामोनबा
औ ओरैनोथ' जेनेबा गावनो खुन्दुं बायनानै गावनो दायोबा एसेबाबो खम जायोना खम गोलैयो बायनानै गानथारनांगौबा बांसिन गोलैयो
औ औ जायोथ'उम
बासायो आरो
औ
गाव एसे खस्थ' खालामोबा
ओ ओरैनो नोंथांआ औ
उम
नोंथांआथ आगरफोरनि सोमोन्दै बुंबाय ओमफ्राय दानायनि सोमोन्दैबो बुंबायना
औ
ओमफ्राय मा दङमोनलाय र' आर'नाइखौबोथ' आखाइजोंसो बानाय मोन नामा थां आर'नाइ गस्लाया उम आर'नाइ गस्लाखौबो
उम
आथिखालाव एकदम बयबो गानथारसैना बेखौ ।
औ गानोथ' उम समायोबो ना ।
औ समायोबो ।
उम
ओरैनो आर'नाइ गस्लायावबो मा मा आगर बाहायोमोनलाय नोंथांखौ?
आगरनायाव गस्लायाव बांसिन आं हाजो आगर खौनो बांसिन नुदों बेलेग आगरथ' नुवाखै।
बेखौनो बांसिन नुनो मोनो आंबो नुनो मोननायालाय उम
बै माबा इन्दि इन्दिनिजोंबो बांसिन समायोना।
औ औ औ एकदम इन्दिनिया औ इन्दिनिया गुबै आर'नाइ गस्ला जायो नामा नोंथां उम।
बेसेनाबो एसे बांसिन लाखिखायोना ।
औ औ उम दे बिदिबा नोंथां उनाव लोगो मोनलायसै।
औ औ दे ।